नोंथाङा।
औ खोनादों।
नोंथाङा फ्रियैनो दं ना?
औ दङ।
नोंथाङा फ्रियैनो दंबा जे जोंहा मोनसे गोदान आयदायाव सावरायलायनो सानैजों।
ओं
बे आयदायानो जाहैबाय एम्फौ एम्फौ नोंथाङाबो थ' मिथिखागौ एम्फौ एम्फौ फिथ फिथोबनि सोमोन्दै एम्फौ खौ माब बोरै बानायो माबोरै लायो मा मा जाहोयो? नोंथाङा एसे सुंद'यैनो गुवारैनो फोरमायना होदो आरो।
ओं एम्फौ होनबा थ' जों मिथिखागौ गोदो आबै आबौनि समनि फायनो एम्फौ फिबोयो जोङो ओमफायो बियो बर' आइजो फोरनि थाखाय मोनसे आबाद बायदि दायो गुबुन हारिफ्राबो एफा एनै लादों आरो। लायो।
ओ
एम्फौखौ जोङो फास्टआव।
औ।
रिनि बिदैनि सिखिरिया बिदै दैब्ला बे बिदैखौ न'आव लाब बोनानै दोनफैयो आर रो लेखाफ्रा लेखा नङाखि बायसिनाफोराव जुनानै बिनिफ्राय फिसा ओंखारबाथाय बेनो इन्दि बिलाइ होनाय जा जायो। बिसिनि गुबै आइ आदारानो जादों-' इन्दि बिलाइ ओम ओमफाय बिनिफाय एसे देरबा सानद्रि नङाखि संग्रायफ्राव दोनसिगोन ओमफायो इसे देरथारबा बिदिनो आलायना दोनसिगोन आरो दान्दाफ्राव जिफोर होथेनानै दिनदौला बायदि । खानानै
औ औ
इन्दि बिलाइ होयो ओमफायो बिनि अनगायैबो
औ
गाम्बारिफोर होयो खारंफोर होनाय जायो आरो
खारं बिलाइफोर होनाय जायो आरो ना एम्फौनो
ओं
उम
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन एम्फौआबो जोंनियाबो बिदिनो आरो बिदि गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा लागासिनो दं लाबोखानाय नालाय बेफोर नेमखौ दास सिमबो जोंनिया गाराखै आरो लागासिनो। होमबाबो गोदोनिफ्राय साननानै दासिमाव नायबा गोदोनि बायदि नंद्रायला आरो दा एसे खम नुनो मोनबाय आरो मानोना एम्फौ लानायाव गोबां खस्थ' जायोना बिसिनो आदार नागिर गिरना होनाय फ्रावहाय आरो एम्फौआ देरनो बारा गोबौ सम नाङाना बिसोरनो बिसोरो जानायाबो बिराद जागोन ना आदारखौ बिराद जायो आरो बिसोरो गोरलै गोरलै समावहाय गोरलै ओंखारनाय समावहाय बिसोरनो बै इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होनाय जायो आरो आरो एसे देरबाथाय एसे गोरा गोराखौ होयो बिदिनो एम्फौनो देरबाथाय जोंनियाबो इदिनो खारं बिलाइफोर होयो आरो खारं बिलाइ इन्दि बिलाइ बांसिनानो इन्दि बिलाइखौ होनाय नुयो आरो
ओं
थाखायो नालाय इन्दि बिलाइफ्रा माने न'फ्रावनो खानानै मोनो खारं बिलाइफ्राबो थायोना बिदिनो न'याव गैयाबा बो मालायनाव नागिर नागिर लायनानै होफैयो आरो
ओं
थाब देरो नालाय नोङो बिराद जायोबोना इसोर सानसेयावनो बिराद बुरजा बुरजा होनांगौ जायो आरो बि बिसनो मास मोनसेयानो नांङा उम एम्फौआ देरनो आरो बिसोरो देरबाथाय आरो गोमोन गोमोन जायोना गोमोन महर लायो
ओं
बिसोर बिसोर गोमोन महर लाबाथाय बिसोरखौ सिनायखादो आरो जेरै बिसोरो बिसिनि जानाय जानाय आदारफ्राबो बिसोरो जानाय आदारफ्राबो सोलायगोन माने जानाय आदारखौनो गास थागोन आरो इसोरो जानाय नंङा आदार फोरखौ आरो गोजौ-गोजौ मानबायलाबायगोन खुन्थासा खुन्थासा आरो खालारा एसे बेलेग जागोन बे गोरलै समावथ' एसे देरफुनाय समावथ' एसे गुफुरहां गोथांहां जायोना बिसोरो एम्फौ आ आरो गोमोन जानोबाथाय बिसोरो गोमो गाब गागोन आरो गोमो गाब लागोन आरो बिसोरखौ मो मोदोमाव दांबाथाय बिसोरो ख्र' ख्र' गाबगोन आरो मोदोमफ्रा इसिना जेबो जाया जाला नालाय बिसोरो बिसोरनो बिसोरनो बाहा होनांगोन आरो जोंङो फिथोब थोबनो थाखाय
ओं जालिनिखौ
जालि जालि बाहा होनांगोन आरो बेफोरखौ जोंङो थालिर बिलाइ दंफां दालाइफोर दान फायनानै दाननानै होनांगोन आरो
ओं
ओ साननै सानथामावनो फिथोब थोबगोन आरो बिसोरो बेहाय बाहा लागोन
उम
आरो जों बेखौ सप्तासेसो दोननानै बिदिनो आलदा-आलदा खालामसिगोन फिथोबखौ आलदा एम्फौखौ आलदा खालामसिगोन आरो
ओं जिरनानै
औ एम्फौखौ जानायाव बाहायनो हाबाय नों फिथोबखौ फाननानै बिदिनो फैसा खामायनो हागोन नंङाबा न'आवनो ओ खुन्दुं बानायनानै जि माबानो हागोन आरो
ओं
नोंथाङा एसे फोरमायना होदो एम्फौ फिथोबखौ माब्रै माब्रै खुन्दुं बानायो। मा मा बानायो
थारैनो बुंनो थांब्लाथ' एम्फौआ ओरैबायदि हासारबोहोयो जोंनो एम्फौआ खिनाया बैयो खिया मैगंफोराव होयोबा जोबोरैनो मोजां जायो।
गंफ्रा हासार मोनो।
ओं ओमफायो बेखौ जों जायोबो आरो फिथोबखौ फाननानै फैस मोनो आरो फिथौखौ खुन्दुं बायदिसिनाफोर बानायो नालाय बिनि खुन्दुंआ एलारजि जानायफोरावहाय एबा जिब फोर एलारजि जानायावहाय जोमोबा हामो आरो
औ
बिनि थाखाय जोबोर गोनांथि एबा जोंनि थाखाय मोजां आर थारैनो खुन्दुंखौ लुयोबाथ' जोंङो दैयावहाय रुग्रोनाय जायो बेखौ ओमफाय एसे सु दुहैयो
उ उ
थावख्रिजों लुनाय जायो आरो
थावख्रि लुनाय जायो।
आथिखालावथ' मिसिनफोर ओंखारबाय नालाय बै मिस चिनफोरजों सुनाय जायो
औ औ बारा थावख्रि लुनाय नुलाना आथिखालावहाय माने इजि जासिनबाय नालाय खस्थ' नागिरला आरो
ओ मेचिनजों सुबा खम समनि गेजेरावनो थाब हायो नालाय सेरसे सेरनैफोरखौनो आरो थावख्रिजों लुयोबा एबा आखाइजों लुयोबा थ' गोबां समनि गोनांथि जायो सेरसे सेरनैखौनो मास मोनसे जेनेबा सप्तासे गाहाम बिदिनो फन्द्र दिन गाहाम लायो
औ नंगौ थारैनो
ओम
आरो एम्फौफ्राबो एम्फौनि दामफ्राबो बेदरफोर बायदि समान समानखा दामफ्रा एखे गोबां दाम जाबायना मफौनि दामाबो खमाव मोननो था नागिरला गोदोसो बिराद बयबो लायोमोन नालाय एसे नाव मोनोमोन आरो दा लानायफ्रा एसे खमायलांबाय नालाय बेफोरनि बेसेनाबो भारा जालांबाय आरो आरो एम्फौ फिथोबाबो थ' गोबां बेसेन गोसा आरो दिनै ओमफ्राय बानायनाय बानायनाय दख'ना जिफ्राबोथ' गोबां बेसेन गोसा बेसेन गोसा खम बेसेनावनो मोननो नागिरा
आथिखालावथ' जोंखै एम्फौनि दामा जोबोरै दावखोदों आरो फासस' साराय फासस' ओमफ्राय गाव थांनानै फानहैथारोबा बिदिनो सयस' गाहाम मोनो
औ फानहैथारबा
आरो इदिनो एम्फौनि बिजनेस बानायबा सातस', आतस', नयस' गाहामफोर थांफ्रामो आरो ।
औ औ आरो बे फिथोबजों दिरुननायफोराबोथ' इन्दि जिफोराबोथ' गोबां बेसेन गोसा गोसा हाजारनिसो खमावनो मोननो नागिरा । मानो होनबा बेखौ बानायनायाबो बिराद खस्थ'ना । मोननो नागिरला । एम्फौ फिथोबजों मा मा बानायो नोंथांमोनथिं एसे फोरमायना होदो ।
जोंखैथ' एम्फौ जोंनिथिंथ' एम्फौ फिथोबजों
औ ।
माबाल' बिदिनो इन्दिनि जि बानायो आरो । सारबा इदिनो फालिफोर बानायो सोरबा जोमग्राफोर बानायो जेनबा एसे गिदिर एसे फिसा इदिनो एसे गिदिर बोथफोर थायो आरो । ओमफायो बि फोरनो दामफ्रा बेफोरनि साइजखौ नायनानै जायो आरो । नायनायावहाय बिनि महरा एसेबां मानि स' मायना जाया आरोना ।
औ बांसिनानो माने उम बांसि नानो माने जोमग्राफोरावहाय फास्राफोराव बांसिन बानायनाय नुयोना?
फ्रों
बिनि खालाराथ' मुगा खालार मुगा खालारसो बांसिन ।
ओं ।
रो दाथ' नुनो मोनदों गोसोमफ्रावबो गोसोम खालार होनानैबो जोमग्रा फास्राफोर दिहुननाय गोबां नुदों इन्दियाव ।
औ । आथिखालावथ' बिनि गुबै खालारानो गु फुर बिनिफ फाय बिदिनो मोनफा मोननै।
उम।
एसे इटा रंबायदि।
उम मुगा खालारबो औ औ। एसे गोसोम गोसोम‌ब फोरनिबो फारस्रा नुदों।
ओं। ओरैनो गोजा खालामनोबा एबा गामि एरियावहाय गोजा महर नांगौबा। बै। साफरातफोर बिफांनि बिलाइफोरखौ। सा फुदुंनाय बायद दि माबानानै सोमब्रनाय जायो आर रै बिनि।
आरो बै मोसानायाव। गानग्रा हौवाव हौवासाफोरनि गस्ला। गस्ला खदा बेफोरखोब बो इन्दि इन्दिज एम्फौनि फोसौब फिथोबनि एम्फौनिजों बानायनाय नुसोदों आरो।
ओं।
उम बेजों होमबाथ' दकनाबो बानायो जोमग्राबो बानायो गस्लाबो बानायो गोबां रोखोमनि बानायो होमबाना।
ओं।
आरो बिनि बेसेनाबो जोबोद दाम गोस सा गोसा आरो बेसेन गोसा औ खम खम बेसेनाव मोननो नागिरा‌। मानोना गोदोनि बायदि बेफोरखौ। लालाना एसे खमायबोबाय गोदोनिफ्राय सानना नायबाथ' दासिमावहाय बुहुथानो ख खमायबोबाय होनजायो। नुनोनो मोनला। गामि गामियावहाय गामियावहाय इदिनो। साफा सानैल नुसै आरो। होमबाथ जों नोंथां एम्फौनि सोमोन्दै एम्फौ फिथोबनि सोमोन्दै गोबां सावरायबोबाय नों नङा होनमबा नोंथां औ होमबा जोंना स खमाबो जानानै फैब नोंथां। उम नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
ओं।
होनबा।